हेल औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ जोंहा बिदिब्ला। दायो ओ बेरायनायनि बा दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो आं नोंथांखौ हरनाय जादों ओ सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ औ आ जोङो दायो सावरायनोसै बिदिब्ला जेनेबा दावबायनायनि गेजेरजों ओ माबायदि मोनो माबायदि ओ दावबायो आरो माबोरैहाय गियानफोरबो माखासे मोननो हायो। बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनि आरो
औ औ दे दे सावराय जागोन दे
दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' औ जोंनिया गोबां सुबुंफोरानो दावबायनानै मोजां मोनखायो जिहेथु ओ गोबां सुबङानो दावबायनानै मोजां मोनो आरो जोंना बिनिफ्राय ओ गोबां खम सुबुं थागोन आरो जे दावबायनानै मोजां मोनि बेफोरबायदि
औ नंगौ।
जोंहाथ' गोबां बिदिनो दावबायनाय थुनलाइ बायदि बेफोरबायदिबो लिरनाय दंखायो आरो बिदिनो ओ आंबो माने माखासे गोबां गोदान गोदान जायगाफोराव दावबायनानै मोजां मोनो आरो नाथाय ओ माखासे जायगाफ्राव थांनाय जायाखै ओ सम आरो सुजुग सुबिदा बिदि मोनोब्ला थांगोन होननानै सानो आरो ओ दावबायनायजों ओ दाव औ दावबायनायाव माने गोबां माखासे गियानफोरबो जोङो बुथुमनानै लाबोनो हायोे जे। जेरै जोङो मोनसे जायगायाव थांनानै बै जायगानि ओ माबायदि जायो माबायदि थायो बिसोरनि हारिमु कालसारफ्रा माबायदि जोङो बेफोरखौ ओ नायनानै बैसोरनि हारिमुनि आरो माखासे मावनाय दांनाय बेफोरखौबो सोलोंनानै लाबोनो हायो आरो। ओ औ बिनि सोमोन्दै ओ नों नोंथाङा मा सानो एसे फोरमायनानै होदो दे।
नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांदों औ नंगौ जोङो उम दावबायोब्ला जोङो गावनि गोसोजों लोगोसे ओ ओ माने मोनसे गोजोननाय फैयो ओ बयबो सुबुङानो दावबायनो मोजां मोनो बेयो नंगौ। ओ जे जेरै जों दावबाय ओ मोनसे जायगा गोदान जेरै ओ गोदान जायगा बा नुफेरै जायगायाव ओ थांनो लुबैनाया जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे हुदाखा होननानै आं सानो मानो होनोब्ला ओ बांसिन सुबुङानो बेफोरबायदि नुफेरै जायगा जायगा नुयै जायबा खोनायै जा थांफेरै जायगा बेफोराव जों थांनो मोजां मोनखायो बेयाव जेरै बै ओनसोलाव थानाय बा बैसोरनि माखासे हारिमु बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोर माबोरै न'खर सालायलाङो माबोरै थांनानै थायो बेयाव मा ओ आ जेनेबा बिसोरनि मावनाय दांनाय आबाद बेफोरनि सोमोन्दै गोबां खोथा मोनथिनो मोनो मिथिनानै जुदि जोङो बेफोरनि माखासे सोलोंनो हाथाव बा सोलोंनो हा थाव जेखौ जोङो ओ बे खामानिखौ ओ नायनानै बा नुबोनानै माखासे जोंनि थांनानै थानाय बा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबादि ओ जुदि खालामफैयोब्ला ओ जोंनि ओनसोलावबो माबा मोनसे ओ मुलाम्फा जागोन बा जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे ओ जौगानायखौ लाबोनो हागोन बेफोरबादि खामानिखौ जों सोलोंनानै माने लानानै फैनो हायो बा जोंनि ओनसोलावबो माखासे मिथियै सुबुंफोरनो दिन्थिफैनो बा फोरमायफैनो ओ हायो बेखौ आङो सानो ओ बेजों। लोगोसे
औ औ ओं खोनाबाय थादों।
आं ओरैबायदि जायगायाव बेरायनो बांसिन मोजां मोनो। जेराव ओ सिरि निजोम ओ साइलेन जेराव हा हाग्रा ओनसोल ओ दैसाफोर थानाय बेफोरबायदि ओनसोलाव आं बांसिन बेरायनो मोजां मोनो आरो आं बेफोरबायदि ओनसोलावसो बांसिन बेरायखादों। ओ जिहेथु आङो बेरायनाय हिसाबै नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनोसै। ओ जोंनि ओनसोल हटेलाव जुदि माब्लाबाफोर टाइम मिलियोब्ला बा सम मिलियोब्ला नों नोंथाङाबो खबर हरनानै माने बेरायफैनो हागोन। ओ जेरै जोंनि ओनसोलनि ओ बा किल'मिटारसो गोजानाव मोनसे हाग्रा ओनसोल दं। बेहाय आङो गोबां खेब थांबाय ओ बेहाय ओ माने हाग्रा ओनसोल दालाय बे हाय गोबां जिब जुनार ओ दो दैसाजों लोगोसे बेयाव गोबां रोखोमनि ओ दाउफोर जिबफोर जिब जुनारफोर नुनाय जायो आरो। ओरैबायदि मोनसे गावखौ गोजोननाय माने दाथ नै गरम बोथोर बा गोलोम बोथोर सफैबाय नङा होनबा जोंथ' बांसिन गिदिर मानसियानो जोङो गुसु बारजानो थाखाय बा बेयाव मा खासे न'खरनि फेमिलिफोर बा लोगोफोरजों मा माखा जसे जाग्रा मुवा बा जामुं लानानै बैफोर जायगायाव थांनानै पार्टि बा जोंनि बर' रावाव लावखार ओंखाम जानायबो होनो। बेफोरबायदि जाहैनो बा गोसोखौ दान्दिसेनिब्लाबो गोजोन हैैनो बेफोरबायदि सु- सुबिदा दं जुदि नोंथाङा फैयोब्ला आंखौ ओ फोरमाय फैनो हागोन। बेफोरबायदि जायगायाव नोंथाङाबो थांनो मोजां मोनो नामा?
ओं औ ओ नंगौ आंबो माने बिदि दावराव दावसि बा गरम बिदि जायगाफ्राव बांद्राय थानानै बा बेरायनानै मोजां मोना आरो ओ बांसिनैनो गुसु जायगा आरो बिदि हाजो जो आरो दैमा दैसा थानाय जायगाफोराव गिदिंनानै आंबो जोबोर मोजां मोनो ओ जोंनियावबो खाथियाव दङ आरो मोनसे जायखौ नामेरि नेसनेल पार्क बिदि बुंनाय जायो ओ जोंनि बे खाथि जाय खाथियावहाय बेफोरावबो जोङो माने गोबां खेब बेरायनो बा बिदि थांनाय जायो आरो जायफोराव दाउमा दावउसानि गाबनाय बा जिब जुनार बेफोरबायदि आरो दैमा सेर बेफोरखौ ओ मोननो हायो बिनिफ्राय ओ जेरै शिलं अरुनाचल सल बेफोरबायदि जायगाफोरावसो माने जोबोद मोजां मोनो आरो थांनानै ओ बिदि जों लोगोसे ओ बि ओ बिथां बिथांमोननि जायगानि थानाय जानाय बिथांमोननि रायलायनाय आरो माखासे बिसोर बिथांमोननि आबाद मावनाय बिदिखौ नायनानैबो माने गोसोआव माबबा मोनसे थुुंखां थुलुंगानाय एबा साननाय बिदि माने मोनसे गोसोआव ओ गोसोखौ माने मोजां मोनो आरो जेनेबा हाजो ओनसोलाव थानानै गोबां सुबुंफ्रा बिसोर बिसोरनि सुबुंफ्रा खस्थ खालामनानै मावनानै जायो अब्ला ओ जोंबो माथो हायेनाव थानानै बिदि मावनानै जानो हागोन बिदि माबा मोनसे साननाय बा गोसोआ दुंखांनाय बिदि मोनो आरो बेरायनो थांनानै आरो औ बिदि नो गोबां जायगाफोराव बिदि बेरायनो गोसो दङ नाथाय थांनाय जायाखै आरो
औ नं ओ नोंथाङा ओ जेरैबायदि नोंसिनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ हाजो जेरै हाग्रा ओनसोल दङ होनदों जेरै दा फोरमायलांदों जेनेबा जे बि जायगायाव सहैनो थाखलाय ओ सहैनो थाखाय माबायदि खाबु मा थांनायनि राहा लामा दं एसे फोरमायनो हागोन नामा? जुदि आंबो ओ सम मोनोब्ला ओ सानसे बेरायहैनो सानदों
औ औ ओ बे जायगायाव फैनो थाखायथ' माने राहा लामा बिदि गोबां दङ आरो जाय ओ बे लामाया जिहेथु जोंना ओ अरुणचल थांनायनि लामा नालाय ओ जेराव ओ अरुनाचल थांब्ला बे लामाखौ मोनलांखायो माने लामाया गारि मटरनिबो जेबों उसुबिदा गैया बा ओ नोंथांमोननि जायगानिफ्राय फैयोबाबो माने ट्रेनफोरजों फैनानै आ ओंखार ट्रेनननिफ्राय ओंखारनानै आ माने गारिफोर हमनानै ससे थांब्लानो माने मोनोन मोनो बेफोरबायदि आरो माने बांद्राय गोजान बेफोरबायदिबो नङा आरो माने जोबोद निजोम हाग्रा ओमाय जिब जुनार बिदि थानाय जेरै ओ मोख्राफोर गोबां थायो लामा लामा ओमफ्राय मानसिफ्रा बि बिदिनो मेथाइ बा थालिर बायदिसिना बायनानै होलाङो जमा जमा बिदि जाफैयो माने मोजां नाङो आरो थांनानै बिथा ओ बिसोरखौबो माने लोगो मोनो जानला मोनानला सेलाय बेलाय बिदि नङा आरो माने बयबो बिदिनो होलाङो ओमफाय जेरै होयो बिदिनो जायो आरो बि-बिसोरबो बिनिफ्राय ओमफ्राय बे खाथियावनो जोंना दैबो दङ जेखौथ' ओ भरलि दै बिदि होननानै बुंनाय जायो बे दैयावबो माने खाथियाव मानसिफ्रा बिदि लावखार ओंखाम जानाय बिदि थांबाय थायो आरो दाथ' नै गोदान दा गोजा मा होनो बेखौ गोदान बोसोर बा माखासे बिदि फन्द्र' आगषट' बायदिसिना बिदिफोर जालाबायोबाथाय बयबो माने बेयावल' मे मोजां मोनो नालाय पिकनिक जानो बि थाङो आरो बिनिफ्राय आरो दंबावो ओ जोंनि ससे बारलांबानो माने अरुणचल बिदिखौ अरुणचलखौ मोनो बै अरुणचलखौ गेटखौ बारलांखांनायनि उनावहाय माखासे दै बा वाटार फल बिदि दङ बेयावहाय दा गरम बोथोराव माने बयबो दुगैनो थाङो ओमफ्राय मोजां नाङो आरो जोंना माने थान्दा थान्दा जायगाखौ ओ फैनो गोसोब्ला ओ नोंथाङाबो फैनो हागोन आरो ओ दावबायफिननो गोसोब्ला बिदि
निस्सय खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जायगाफोरनि जायगाखौ खोनानानै माने गोसोआ बोनो बोनो हागोन गोसोखौ बोनो हागोन बा दान्दिसेबाबो गोजोननायखौ मोनगोन होननानै आं सानो। सय आं सानसे थांगोन ओ बा नों जेरै फोरमायलांदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दं खाथि साखाथि फाखाथि बेयावहाय गोबां सुबुङानो एबा दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां सुबुङा ओ गाव गावनि सुजुग सुबिदा बादियै गाव गावनि बे गारिफोरबा बाइक गोबां दावबायग्रा जों फैनानै बेयाव गोबां फेमिलि बा लोगोफोरजों गोबां ओ पार्टि बा लावखार ओंखाम जाफैयो बेयाव बिसोरो गोबां रंजायो आरो बिनि गेजेरजों आव ओ ओ जों जोंहा जेरै उम लावखार ओंखाम जानाय बा पार्टि होनोबाथ' बेयाव माखासे जाग्रा लोंग्राबो थायो नङा होनबा ओ नों ओ जुदि ओ बेहाय ओ बेफोरबायदि रंजाफैनो बा दान्दिसेनि थाखाय ओ लावखार ओंखाम जाफैयोब्ला बेवहाय गोबां जोंहा ओ जानायनि सुजुग सुबिदा दं। जेरै नोङो जुदि ओंखाम बा बेदर जाहाथ' जोंनि जानाय होनग्रा बेफोरनो नोङासै बा ओ बेफोरखौ जुदि जायो ब्ला जाफैयोब्ला नोङो ओ बेफोरखौ नों न'निफ्रायबो सङै खावै लाबोना लाबोखानो हागोन आरो जुदि नों लाबो खायाब्लाबो माखासे बे संनाय खावनायाव नांगौ जानाय आगजु ओ बेफोरखौ नोङो गारिफ्राव बा थिखोनानै लाबोफानानै बे जायगायावनो ओ संफैनानै आरामसे ज' ज' मावै दाङै जाफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जाखां लोंखां बेयाव माखासे दामनाय जेरै जोंनि बर'नि ओ मेथाइफोर दाथ' मरदान गोबा गोबां मोजां मोजां सल'फोर बा गानफोर ओंखारदों नङा होनबा ओ बिखौ दामनानै ओ जोङो गावजों गाव मोनसे ओ मोजां ओ गाव गावनि रोंगौथि बा सल' खननाय बा मोसानाय ओ बा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ एसे ओ ओ गावनि माने माखासे फरायनायजों लोगोसे गोबां जोंहा दावबायनायाव माखासे गियानफोर मोनो नङा होनबा बेयाव गावनि गथ'फोरखौ जेरै ओ जोङो गरम बन्द' मोनोब्ला गावनि उन्दैफोरखौ ओ गोजोन होनो थाखाय दाब दाब जायगायाव जेरै नायथाव जायगायाव जेराव उन्दैफोरखौ लाङोब्ला ओ मोजां गियान होनो हागोन बेफोरबायदि जायगायाव जों बेरायनो लाङो जेरै बिब्दिनो बेहायबो गाव गावनि ओन्दै ओन्दै ओ साफोरखौ जेनै बेबायदिनो लावखार ओंखाम जाहोनानै बिनि माखासे ओ मोसानाय ओ सल'खननाय बेफोर आयदाखौ बेहायनो जोङो ओरैनो रंजानाय हिसाबै हाबाफारि लानानै बेहाय रंजानो हायो ओ जुदि नोंथाङाबो नोंनिनो फेमिलि बा गामिनि सोरबाफोर लोगोफोर बा ओनसोलनि सोरबाफोर लोगोफोर दङब्ला जयै बे जायगायाव ओ फैनो हागोन
औ औ ओ निस्सय बे नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदि ओ जेनेबा खोनानानै माने थांनो लुुबैनाय बिदि औ औ जागोन दे बिदिब्ला औ दे दे।